औ नोंथां
ओ नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे आइजो माहारि आरो आइजो माहारिनि जोंहा जे जोंनि लाइमोन गथ'फोर बा जोंनि गथ'फोरखौ जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव माबायदि जोथोन जोथोन लानांगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ हागोन नोंथां आइजो माहारिनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय आइजो माहारिखौ बांद्राय ओ उदां होनाय जायामोन जोङो आइजो माहारिफोरखौ गुबुननि न'आव हाबा जाहैनाय हिसाबै जोङो बांद्राय सोलोंथाइ बिथिङाव हगारनाय जायामोन बा आइजोफोरखौहाय जोङो गोसो बायदियै खामानि मावहरनाय जायामोन मोनफ्रोमबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो आइजोफोरखौहाय ओ
उदाङैहाय हगारनानै गावसोरनि गोसोबादि जोङो दिडसिसन बा थांखि जों ला होआ मोन सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो ओ सोलोंथाइखौ लाहोआमोन जायनि थाखाय दिनै जोंनि ओ जोंनि बर' समाज बा बर' ओ हारियाव जोङो जौगासारनायखौ नुनो मोनाखै आरो बिनि अनगायैबो मोन से हारि बा हादरखौ जौगासार होनो थाखाय जोङो समान समान हौवाफोर एबा आइजोफोरखौहाय समान समान सोलोंथाइनि बिथिङाव
सोलोंथाइनि मोनथायखौ जों होयोब्लासो जोङो जौगासारनायखौ नुनो मोनो गोदोनि दिनावहाय जों आइजो माहारिखौ जेरैबायदि सोलोंथाइ बिथिङावहाय लामा गाथेनानै दोननाय बायदि खालामदों नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो बेफोरखौ नुनो थांलिया जेरैहाय गुबुन गुबुन सरखारनि माखासे स्किमफोर जेरै आइजोफोरनि सोलोंथाइखौ जौगासार होनो थाखाय आइजोफोरखौ दिनैनि मुगायाव सरकाराहाय माखासे स्किमफोरनि गेजेरजों आइजोफोरनि सोलोंथाइ बे जौगाहोनो थांखि लानायखौ जोङो नुनो मोनदों जेरै कलेज इउनिभारसिटि याव फरायनाय फ हिनजावसा फरायसाफोरनो दिनै निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनि बा बर' आइजोफोरनि
बा आइजो माहारिनि सोलोंथाइखौ जौगासार होनो दिनै बेफोर स्किमखौ होनाय जादों बेनि थांखियानो जाबाय आइजो माहारिखौ जाहाथे हौवा सुबुंफोरा बाहायनानै जानो हाया बा गादबनै जानो हाया बयबो समान समानै दावगासारनो हायो जेरैबायाददि बे उदां मि थिंगा बा उदां बुहुमा जों बयनिबो थाखाय बा सोरनिबा सिङाव थानानै जानांगौनि जेबो गोनांथि गैया बा गावनि आथिङाव गावनो गसं थानो हानाय बायदियै आइजोफोरखौबो समान समान सोलोंथाइनि मोनथाइखौ आथि आथिखालनि सरखारफोरनिफ्राय जोङो नुनो मोननाय जादों। दा
आइजोफोरखौ जोङो समान सोलोंथाइ लाहैयोब्लासो जोंनि हारि हादराबो जौगासार जागोन बे थांखिजोंनो ओ दिनैनि मुगायावहाय आइजोफोरखौ समान समान सोलोंथाइ खौ लाहोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो जेब्लानिफ्राय आइजोफोरखौहाय सोलोंथाइनि मोनथायाइखौ समानै ओ
हगारनानै होनाय जादों। ओ बे थांखिखौ लानाय जादों दिनै आइजोफोरा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जौगासारनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जेरै ओ सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों साख्रि बाख्रि लानायनि बिथिङावनो बुं बा मेथाइ खननाय रोजाबनाय मुसुरनाय बिथिङावनो बुं मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै आइजोफोरा आखा फाखा जों नुनो मोनदों। जेरै जोंनि राजखान्थिनि बेलायावबो आइजोफोरा दिनैहाय
ओ समान मोनथाइखौ मोननो हादों। दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो उम गोबां गोबांथार आइजोफोरखौनो जोङो
राजखान्थि गेलेनानै ओ माखासे एम एल ए एम सि एल ए इ एम जानायफोरखौहाय जों नुनो मोनबाय। आरो जोंनि बुंनो थाङोब्ला भारत हादरनि प्रेसिडेन्टआबो जोंना आइजोआनो जुदि आइजोफोरखौ ओ सोलों सोलोंथाइ लाहोआलासिनो ओ दोननाय मोनब्ला बा न'आवनो थाहोबाय थानायमोनब्ला जिहेथु नैबि ओ समसिम बा नैबे थाखोसिम जोङो आइजोफोरखौ दावगा बोनायखौ जों नुनो मोननाय नङामोन। बेनिखायनो जाय जेरै हागौ दिनै आइजोफोरखौ सोलोंथाइनि मोन थाइखौ समान खालामनानै होनाय लोगो लोगो आइजोफोरखौहाय जों बांसिन जौगासारबोनायखौ खौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो आइजोफोरखौहाय जोङो ओ जेब्लायबो ओ समान मोनथायखौ खौ जोङो होनांगौ आरो
आइजोफोरखौ जे गुबुननि ओ बा फोरोंगार नानै जोङो गुबुनावसो हरनाय जायो बा फेदेरनानै जों गुबुनावसो ओरैनो हगारनाय जायो। बेफोर बायदि गाहाय थाखोनि साननायफोरखौ जोंनि समाजनिफ्राय जों जानगार होनांगौ। आरो समान ओ समानै जोङो सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाहोनांगौ आरो सोलों होनांगौ ओ बिदिनो बिदि खालामोब्लासो जोंनि समाज जोंनि हारि जोंनि हादर रा जोङो बांसिनै जौगासारगोन बेखौ जोङो हमदांनो हायो। बेनिखायनो आइजोफोरनि ओ सोलोंथाइ खौहाय जोङो ओ जौगारसार होनायखौ ओ माखासे थांखि जों लानांगौ आरो इयुनावबो जोङो ओ आइजोफोरनि सोलोंथाइखौहाय जौगासार होनायनि माखासे थांखिफोरखौ लानांगौ दा बेबायदिनो आइजोफोरनि सोलोंथाइ लानायनि बागै आं फोरमायबाय दा नोंथाङाबो नोंथांनि गियानजोंहाय आइजोफोरखौ जों माबायदि सोलोंथाइ होयोब्ला जोंनि हारि समाजा बांसिनै जौगासारगोन ओ बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फो फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा फोरमायनो थिननाय बायदिनो जोंहा आइजोफोरनि सायाव जोंहा गोबां थार मा होननानै बुङो मोनसे सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनाया जोंहा गोबां गोनांथार नङा होमबा नोंथां ओ बिनि गुबै गोनांथिया मानो होननानै बुङोबा जों
उम हेलौ
आइजो माहारि होननाय लोगो लोगो जोंनो बिमा माहारिखौनो होननाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिसोरनि गुबै जोंहा गुदि जोंहा बिसिनि जे ओ खाबा गावसिनि सुंथाना जोङो बेबायदिनो बिमा बिफाखौ नागारलांनानै गुबुननि न'खराव जुलि जाहैनानै बा बिमा बिफाखौ नेवसिनानै गुबुननि न'आव थांनानै जोङो बेफोरबायदि मोजां संसार जाहैनाय बा मोनसे न'खर सालायहैनाय नङा होमबा नोंथां बेखौ जोङो बाख गोन बेबायदिनो जोंनो आरो सासे गथ' गथ'नि जोंहा गासैबो जोथोन ना गुदिनिफ्राय लानानै जे राव फोरोंनायनिफ्राय लानानै ओ बिजाब फोरोंनायनिफ्राय लानानै बिनि फाव फोरोंनायनिफ्राय लानानै बिनि आखल गियान फोरोंनायनिफ्राय लानानै जोंहा मा सासे गथ'नि गुबै गियान रोंगौथि आरो जोंहा आव फाव बेफोरो गासैबो बिमा निफ्रायनो जागायो नङा होमबा नोंथां? अब्ला जोङो बेखौनो साननानै नायनो हायो जे जोङो सासे बिमाया ना सासे हिनजाव माहारिया सोलोंथाइ बिथिङाव बेसेबां जौगायो। बा मोजां ना जौगायोबा बेसेबां मोजां दा अब्ला जोङो ओ साफ्रोमबो गथ'हानो सासे सासे बिमा थायो नङा होमबा नोंथां बे बिमा माहारि- यानो जाहैबाय जोंनि साफ्रोम गासै हिनजाव माहारि ना साफ्रोमबो हिनजाव माहारियानो सानसे जोङो बिमा जाहैगोन। नङा होमबा आरो बेबायदिनो जोङो बिमा माहारियानो सानसे समाव ओ गावनि आंगो गथ'फोरखौ जोथोन लाहैनो फोरोंनो लिरनो फोरोंनो फरायनो फोरोंनो साननो फोरोंनाय रायज्लायनाय फोरोंनाय बुजिनाय फोरोंनाय ना बेफोर गासैखौ खौबो मा बिमा माहारि बा आइजोफोरानो मावजोबो नङा होमबा नोंथां अब्ला जोङो जोङो बै समाव जोङो नुनो मोनोमोन जे आइजो
हेलौ नोंथां मोजां खोनायासै। हेलौ